होनदों नोंथां औ दा नोंथाङा माबोरै दङ
आं आङो थिगानो दङ आं ओरैनो बेसाङाव जिरायनानै दङ
औ नंगौ ओ बिदिब्ला नोंथांजों आङो ओ एसे माइ आबादनि बागै बेनि सायावहाय सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन दा नोंथांनाव सम दङ ना
औ औस आंनाव सम दं नोंथाङा सावरायनो हासिगोन
औ ओ बिदिब्ला ओ माइ आबादखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो जे बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोदो
औ औ नोंथांनि सोंनाय बादियै आङो बुंफोरलु एसे होनो सानदों जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बे सोंथिखौ सोंनायनि थाखाय
औ
ओ दा जोङो माइ आबाद होनोब्ला माइ आबादाथ' जोंनि बर' हारिनि बा जोंनि बर' हारिनिल' नङा गुबुन हारिफोराबो माइ आबादखौ जोबोद कमनिलि बा ओ गासै जायगाथिंबो खामनाय जायो बेखौ जों नुनो मोनो दा सासे आबादारिया माइ आबादखौ मावनायनि सिगां माथो खालामो होनोब्ला जोङो नुनो मोनो सासे आबादारिया माइखौ गायनायनि सिगां बेयो दुब्लिखौ एबा फोथारखौ ओ फिननै फिनथामसोबा फिनब्रैसो एवनानै लायो एवखांनायनि उनाव बियो ओ खोथियाफोरखौ जागायो खोथियाखौ जागायनायनि ओ ओ बेलायाव सासे आबादारिया ओ माइखौ बस्थायाव सोमनानै दैयाव सोमहाबनानै दोनो मा ओम बिनि उनाव बेयो जेब्ला फेंखाव खौ खोथिया महरै बा ओ फेंखा गोरलै महरै आ फोथाराव गारना ओ गारलाना होनाय जायो आरो दा सासे आबादारिया ओ जुदि बेफोर खामानिखौ बा माइज्लि बनायनायखौ मावा अब्ला बेयो ओ नार्सारिफोराव थांनानै गोदानओ। माइ फुलि बा माइ बेगर बायनानै लाबोयो जायखौ बियो फोथारफोराव गारलानो हायो आरो बे गोदान। ओ माइ रज' होयो। जोङो नुनो मोनो ओ माइखौ गायखांनायनि उनाव जेब्ला जुन जुलाइआव जेब्ला माइ गायनाया जोबगोन। बियो फिथाइ थायनो सम लागोन जेब्ला सेप्तेम्बर मास मासआ फोयो आरो जों हानायखौ नुनो मोनो नभेम्बरसोआव दा आङो। ओ मोनसे फारागथि दिन्थिनो गोसो जायो जोंनि दानि बा आथिखालनि माइ गायनायाव आरो सिगांनि जुगनि माइ गायनायाव।
औ नंगौ।
दा ज जेब्ला जोङो जारिमिनाव थाङो जोंनि आ आजौ आजौमोननि समनिफ्रायनो माइ गायनायाथ' सोलिबोगासिनो दं दा माइ गायनायाव ओ गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनो आथिखालनि जुगनिफ्राय। जोङो सिगाङाव ओ नुदोंमोन माइखौ सासे आबादारिया गायनो थाखाय बेसेबा खस्थ' नांगोलजों हाल एवनानै बिसोरो आद बिगा बा दस बिगाफोरखौ हारसिंनो बा सोरखौबा हाजिरा ला नानै बा थिखा होनानै बिसोरो एवनानै खस्थ'नि गेजेरजों बिसोरो माइ आबादखौ मोननो हायोमोन। दाना जोङो नुनो मोनोसै ओ गासैथिंबो ट्रेक्टर मेचिन माइ गायग्रा मेचिन माइ हाग्रा मेचिन बेफोर गासैबो जाजोब्बाय। दा जोङो नुनो मोनो। ओ सथाम सानब्रैनि खामानिया थाम घन्टा बा नै घन्टायावनो जोङो इउ ब्लुंजोबनानै गालांनायखौ नुनो मोनो। आरो बेयाव जोंङोफारागथिखौनुनो मोनो। समबो बासियो आरो रांबो बासियो बेखौ जोङो रोखा रोखायै नुनो मोनो। दा आं नोंथांनिसिम ओ सोंनो सानो जे नोंथांमोननि गामियाव
औ
माइ आबादखौथ' गायखायै जानांगौ? औ बे माइ आबाद गायनायाव नोंथांमोना ओ माबोरै खस्थ' खालामोबा माबायदिहै गायो बा माबायदिहै फुयो? एसे बुंफोरना होदो।
औ हागोन नोंथां दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे खोनासंलांदो। ओ जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो नोंथाङा बुंलां-बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो माइ खौ गायनाय जायो। थ' जोङो माइखौ गायनो थाखाय गिबियावनो बिदिनो फोथारफोरखौ साफा खालामनानै लानाय जायो। आरो बेनि उनावहाय जोङो जे फोनो थाखाय दोनखानाय माइज्लि बे माइज्लि नो आरो बिदिनो जोङो दखान गलाफोरनिफ्रायबो बिदिनो माइनि माइज्लि बिदानखौ जोङो लाबोनो हायो। आरो बिदिनो माइज्लिखौ जोङो फोननो थाखाय बस्थायाव ओ सोमग्रोनांगौ गिबियावनो। जे फाथोनि बस्था बेवहाय जोङो सोनानै गोरा खाथुमनानै फुख्रियाव जोङो सोमनानै दोननाय जायो हरैनायनि थाखाय। आरो जेब्ला माइजलियाव हरनै जाबाय बेनि अखानायैहाय फुङावनो थि खोनानै दोननाय जायो बोरियाव थिखोनायनि उनावहाय बेनि मोनाबिलियाव जोङो बे माइ ज्लिखौ हायावहाय लखबनानै दोननांगौ लखबनानै बेवहाय जोङो थास' बिलाइफोर खोबनानै दोननांगौ खोबनानै जेब्ला बे माइज्लिया गाजा ओंखारो अब्ला जोङो बेखौहाय फोनो थाखाय बिदिनो जोंनि जायखौ जोङो खोथिया थिलि बानायगोन बेखौहाय जोङो साफाहाय ओ एवनांगौ जे गोदोनि जुगावथ' जोङो नांगोलजों एवनायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां आरो औ आरो जोंथ' दानि जुगाव ट्रेक्टरजोंसो ट्रेक्टरखौनो बांसिन बाहायो नालाय जोङो ट्रेक टरजोंनो एवो एवनानै जोङो बेखौहाय जाहाथे बे हायाहाय ग्लेब ग्लेब हाब्रु जायो बेखौहाय मोजांहै एवो एवनानै जोङो बेवहाय बे माइज्लि सोमखांनानै गाजा ओंखारनायखौहाय जोङो फैयो मोजाङै बिदिनो जोङो जाखिनि जायगाखौहाय खोथियानि थिलि बानायगोन बेवहाय जोङो माइफोरखौहाय मोजाङै सारनानै फोजोबो जाहाथे गासैयावबो मोजाङैनो माइआ नांजोबो बेनि उनावहाय जोङो बे माइखौहाय मोसौ एबा दाउफ्रा जाया एबा मोसौआ गाग्लिया बेनि थाख खाय जोङो बे खोथिया थिलिखौहाय नेट एबा बेरा दुमथेनानै दोननाय जायो।
औ औ
औ जेब्ला खोथिया बिदिनो मास मोनसेसो उनावहाय एबा फसिस दिनसोनि उनावहाय जेब्ला खोथिया गिदिर जायो अब्ला जोङो बे खोथियाखौ गायनो थाखाय जोङो एक्सट्रा जाय हायाव जोङो माइखौहाय गायगोन बेखौहाय जोङो हालेवग्रोनानै लानाय जायो जे गिबि खेबाव हालेवनायखौनो बुङो जे खारायनाय आरो बेनि उनावहाय औ खारायनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो आलि दानो आलि दाननानै आलि खोयो खोनानै आरो बेनि उनावहाय जोङो सेकेन्ड टाइमनि थाखाय हाल एवो बेखौहाय होनो सामार सामार होनाय सामार होनायनि उनावहायबो जों आरो खेबसेबाव एवबावो बेखौ बुङो सिनसा आरो बेनि उनावहायबो जोङो खेबसे हालेवबावनांगौ जायो बे बेखौ बुङो बर' जेब्ला बर' जायो अब्लासो जोंनि हायाहाय माइखौ गायजानो थाखाय रेडि जायो। अब्ला जोङो औ बे माइखौहाय गायनो थाखाय जों गिबियावनो खोथियाखौथ' फुग्रोनानै लानो नांगोन बेनि थाखाय जोङो दानि गोदोनि जुगावथ' जोङो बिदिनो सावरि जानाय खौ नुनो मोनोमोन आरो दानि जुगावथ' जों सावरि जालायनायखौ नुनो मोनला। दानि जुगावहाय जोङो बिदिनो हाजिरा खामला लगायनानैसो फुनांगौ जायो आरो नोंथां। बे खोथियाखौ बिदिनो हाजिरा लगायनानै फुयो। फुखांनायनि उनावहाय बेखौहाय बिदिनो माइखौहाय गायनो थाखाय खोथियाखौ राननानै होयो जाय हायाव हाले ओ माइ गायगोन बिदिनो जोङो बेनि उनावहाय हाजिराफोर लानानै माइफोरखौहाय गायनान गायनाय जायो आरो नों थां आरो जेब्ला ओ बे माइआ गायनानै जोबजोबगोन बे लास्ट दिनखालि गायखांनाय ओ बे दिनखौहाय बुङो जे हाल जांख्रा होननानै बुङो आरो नोंथां औ औ बे समावहाय जेब्ला माइखौ जोबथारनानै हाल जांख्रा जायो बे दिनावहाय जोङो बयबो जयै ओ ज' जानानै बिदिनो ओ जानाय लोंनाय खालामनाय खौ नुनो मोनो बिदिनो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो बे दिनावहाय
औ
औ आरो माइखौ जोङो गायनानैल' दोनबा जाया गायखांनायनि उनावहायबो जोङो बिदिनो हासार जेब्ला एम्फौ जायो अ-अब्ला जोङो मुलिफोरबो होनांगौ जायो जोबोर जोथोन लानांगौ जायो आरो बेवहाय जेब्ला हाया रानखाङो अब्ला जोङो बेवहाय उम दैफोरबो सारनानै होनांगौ जायो अखा गैयाब्लाथ' जोङो ओ मेसिनजोंबाबो फु ख्रिफोरनिफ्राय सारनानै होनायखो होनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जेब्ला माइआ ओ मोनो मोनबाथाय जोङो हानांगौ जायो। हानोथ' गोदोनि जुगाव जोङो बिदिनो मानसिफोरखौ ओ हाजिराफोर लानानै खासिजों हानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। आरो आथिखालनि जुगावथ' जोङो मेचिनजोंनो ओ हानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जेब्ला मेसिनजों हायो अब्ला जोंना खम समाव समावनो खामानियाबो जालाङो आरो नोंथां।
औ।
औ बेनि उनावहाय ओ हाखांनानै जोङो बे माइखौहाय सानसे एबा साननैनि थाखाय राननो थाखाय बे बे हाखांनाय माइनि नार राआवनो दोननांगौ जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला माइआ रानो अब्ला जोङो बेखौहाय नानो थाखाय जमा खालामो खालामनानै ओ बिदिनो ट्रेक्टर एबा मेसिनजों जोङो नानायखौ नानाय जायो आरो नोंथां। मेसिनजों नाब्लाबो जोंना थाबै थाबैनो नाखाङो आरो दानाथ'। गोदो उम मोसौजों नाब्लाथ' जोबोर ओ गोबाव सम लायोमोन। औ बिदिनो जोङो बे माइफोर खौहाय ओ नाखांनाय माइफोरखौहाय फाननानै जोङो जोबोर ओ गो-गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो नों थां आरो बेनि रांफोरखौहाय जोङो गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनो हानाय जायोआरो।
औ औ।
औ औ।
दा नोंथाङाबो जुदि आंखौ माबा मोनसे सोंनो सानोब्ला सोंनो हागोन।
औ नोंथां। ओ जे नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो माइ गायनायावहाय ओ बिदिनो हासारफोर एबा मुलिफोर नों नोंथांमोननि बेवहाय होनाय जायोना जाया बेनि बागै नों थाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ ओ नोंथांनि सोंनाय बादियैनो आं बुंनो सानो उम जोंहाबो समा बारा गोबाव गैला। बेखायनो आं एसे ओ थाबैनो बुंनोसै ओ जोंनि गामियाव जेब्ला माइखौ गायनाय जायो जों गोबां नुनो मोनो हासार होनायनि सिगां जे जों जेब्ला जोंनि आबाद मावनाया बा खोथिया फोनायफोरा ओ जागायगोन बेनि उनाव जोङो ओ जोङो पटासफोरखौ जोङो होनायखौ नुनो मोनो, इउरियाफोरखौ होनाय नुनो मोनो। जोङो माइ गायनाय, गायखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला नुनो मो नो माइआ एसे आन्थुसेबां गोजौ जागोन बे समाव ओ आबादारिफोरा सोरबा सोरबा गोबोरखि हासार गारलाना होगोन गुन्दैफोरखौ आरो दानि जुगाव सोरखौबा सोरखौबा आं नुनो मोनो बयलार खिफोरखौनो गारलाना फो होयो। दा बे बे हासार फोरजों ओरैबायसा नेचारेल हा-हासार बेफोरो बयलार खि बा गोबोरखि हासारफोरा जायनि गेजेरजों माइआ जौ जोबोद ओ माने जोबोद मोजां जाबोयो आरो सोमखोरनो गोथां नुनो मोनो। दा गुबुन फारसेथिं जोङो रासायनारि हासार जेरैहाय ओ इउरिया, पटास बेफोरनो फार्टिलाइजार्सफोरखौ जों होनाय नुनो मोनो। बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां मुलाम्फा जोंनि जायनि गेजेरजों माइया बिदां गोलाव गोलाव आरो गोदोर गोदोर उम मोजां जाबोयो। नाथाय जोङो फारागथिखौ